खोनादों
औ नोंथां
खोनादों
नोंथांनिसिम आं जोंनि दोरोङारि फोरबो बैसागु बेनि बागै फंनैसो बा थ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ मा खालारनिफ्राय मा खालारसि म मा बायदि ओ आदब खायदाजों फालियो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ आं जेखिनि मिथिगौ बेखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै
औ
औ जोंनि बेथिंजाय बैसागोखौ बिदिनो फालिनाय जायो सैथो दाननि जोबथा साननिफ्राय औ बेनि उनाव सैथो दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरो। औ औ बेनि बागै आं एसे नोंथांजों सावरायनोसै आरो आं एसेबां मोनथिसोया मोन थिनाया
औ
जोङो बैसागोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय नुनो मोनो जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो बिबियावनो औ मो मोसौ बैसागोखौ जोङो गिबि गिबि सानखालि फालिनाय जायो आरो बैयावबो गोबां नियम खान्थि दं आरो मोसौ बैसागो फालिनाय बा थुखैनायाव जोङो गिबि गिबि बेयाव जोङो मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगां बेलासि जोङो ओ माबा माबि बेयावबो नांगौ जायो आरो ओ गोबां माबाफोर बेखौ जेरै मैगं थाइगं ओ औ बेेसाद नां गौ‌ जायो आरो लाव फान्थाव दिग्लिलिथि जेरै ओ हालदि बेफोरबायदि गोबां मुवाफोर नांगौ जायो। बेखौ जोङो सानसे सिगां खांग्रोनानै लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जोङो ओह मोसौ बैसागो खालि जों फुङावनो बैफोरखौ ओ जा जों मुवाफोरो लाना फैदोंमोन बेफोरखौ जों फिसा फिसा हानानै ओ मोनसे खेरखाफोराव बा आगजुफोराव दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो औ बेनि उनाव जोङो आरुं आरुं मोनसेयाव बेफोरखौ जों माला सुयो आरो। जा जा खांनानै लाबोदोंमोन। बेफोरखौ जोङो हानानै हाफ्लेेजोबनानै माला सुयो माला सुनानै ओमफ्राय ओ दिग्लिलिथि बिलाइ थाराइ बिलाइ बेफोरबायदि गोबां खांनाय मुवाफोरजों जोङो लावथिबो बानायनाय नुयो नुनो मोनो आरो लावथिबो बानायो। बेनि उनाव औ उनाव जोङो मोसौखौ ओ फुख्रि एबा दैमाफोराव लानानै थाङो आरो। ओमफाय जोङो लांनायनि सिगांनो मोसौखौ जोङो हांगार हांगाराव थाव गुबै फोननानै मोसौनाव ओरै फोथा फोनजोबना होनाय जायो आरो। जोंथ जोबनानै औ बेबायदि लानानै थाङो आरो फुख्रि बा ओ दैखरफोराव ओ दैमाफोराव लाना थांनानै जोङो औ बिसोरखौ जोङो थुखैयो बेनिफ्राय जा लाव फान्थाव जा मुवाफोर हानानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो खुबै खुबै मेथाइ दं आरो। लाव जा फानथाव जा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बियो ओ बै‌ मेथाइखौ खनै खनै जोङो मोसौनाव बैफोरखौ सारो सारनानै ओ दिेग्लिलिथि जे लावथि बानायदोंमोन बेजों बुयै बुयै थुखैयो आरो। औ थुखैयो थु फैनानै बेनि उनाव जोङो फागा गोजामखौ गारनानै गोदान होनाय जायो आरो मोसौनो बैदिना ओ बेयावनो फागाखौ जों गारबोयो आरो जेराव थुखैनो लाङो बैयाव औ गारबोनानै बेनिफ्राय आरो जा माला बानायदोंमोन बेखौ जोङो मोसौ गलियाव आलायनानै दोन फोयो आरो। मालाखौ अ बेबायदिनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो आरो। ओ आरो बेनि उनाव औ बेनि उनाव आरो जेरै बैसागोआव उन्दैया गेदेरनि बोर लानाय मान होलायना बायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो दङ जोंनि जेरै गोखा गोखै जानाय गोखा औ औ जोङो गोबां ओ बेदिनो माबा खांथिङो आरो मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय खाबथिङो अ खाबथिंनानै बि बायदि गोखा गोखै संना जानाय जायो आरो। औ फोथायनाय दङ आरो गोदोनिफायनो बेबायदि गोखा गोखै जोङो संना जायोब्ला गोबां बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै फोथायनाय दं आरो आबौ आबौनि समनिफ्रायनो जोंना। बेबायदि जों जायबा गो खा गोखि सङो आरो संना जायो। बेनि उनाव बैसागोआव बिब्दिनो गासैबो गामिनि गथ' ग'थाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो ज' ओंखारलायनानै ओ जोंनि जे दोरोङारि दानाय सि आइजोफोरा दानाय दख'ना थावसि आरि गाननानै अ हौवाफोराबो गामसा गोमो गोथां बेबायदि गुबुन गुबुन ओ गाबनि गानो गाननानै जयो ओंखारो ओंखारना न'खर न'खर जोंना ओ मागियो मोस सायो गाहाम हामलायथिनाय होयो आरो न'खरनि मानसिफोरनो। बेबायदिनो औ बेबायदिनो न'खरनि मानसिया जोंनो माइरं एबा फैसा जा जि गसा बेखौनो हरो आरो। बेबायदिनो जोंनिथिं फालिनाय नुनो मोनो आरो। खाम जथा रि धल गंगोना आरि जोंनि जि दोरोङारि दामनाय देनाय दं बेफोरखौ लानानै बेबायदि रंजा रंजा बाजाखौ नुनो मोननाय जायो आरो। दा बिथांमोननिथिंजाय माबायदि माब फालियो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ हागोन नों थां ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय ओ बैसागुखौ मारि फालियो होनब्लाथाय गिबियाव नो जोंहा मोस बैसागु मोसौ बैसागुखौ जों सैथो दाननि जोबथा खालाराव ओ फालिनाय जायो। बेवहाय जोङो ओ ओम मोसौखौ मोसौ बैसागु खालि जों मोसौखौ थुखैनाय जायो। बेखौ थुखैनो थाखाय जोङा गोबां ओ मुवा-बेसाद नांगौ जायो जेरै फानथाव दिग्लि लिथि, थाराय हालदै बे फोरबायदिनो गोबां मुवा-बेसाद नां गौ जायो बेफोरखौ जोङो ओ खानसे सिगाङावनो लाबनानै दोनफैखायो। बेनिफ्राय बेखौ लाब ना दोनफैनायखौ जोङो ओ मोसौ बैसागु खालिनि फुङावनो हानानै लायो आरोना नोंथां।
बिनिफ्राय जों बेखौ हानानै लानानैहाय ओ औवानिफ्राय ओ स'से दानस'नाय आरुं जिरनानै बेखौ जोङो माला सुनाय जायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय बेखौ माला सु खांनानै जोङो ओ थौ एबा सारायनि फ्राय ओ हांगार हल'नाय जायो आ रोना बेनिफ्राय बेखौ जों ह हल'नानै ओ गयनि गयनि दुनाखंआवहाय ओ ज'मा ला नानैहाय जोङो थाव गुबै होनानै ओ फोननाय जायो आरो आरो ना नों थां मोसौनो बेखौनो बिनि थाखाय जोंनो मोनथाम गन-गनस्राय फिसा फिसा दाननानै बेखौ जोङो मोसौ नो फोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ फोनखांनानैहाय ओ हानानै लानाय मुवा बेसाद माला सुनानै लानायफोर खौ जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो लांनायाव लानानै थांफायो आरो ना नोंथां जोङो मोसौखौहाय जोंनि बे ओनसोलाव हाय जोङो दैमायाव थुखैयो नोंथां औ बेनिफ्रायहाय जोङो ओ मोसौखौ थुखैखांनानैहाय ओ मोसौनो ओ फागा गोदान होनाय जायो आरोना नोंथां फागा गोदानखौ गारना दोननानै बे दैमायावनो जोङो खनासे जायगायावहाय बे फागा बोरायखौ दोनो आरो ना नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानैहाय दुब्लियाव होना लांनानैहाय बे हानाय फान्थाव थाराय बेफोरखौ जोङो मोसौनो सार नानै जोंनि जा मोसौ थुखैनायाव खनग्रा सल' लाव जा फान्थाव जा बोस बोसोरै बोसोरै एर बारायबाय था होननाय बे सल'खौ जोङो खनो आरोना नोंथां औ ओमफ्रायहाय बे मोसौनो फुथा फुननायनि मोनसे जाहोन दं गोदोनि आबौ आबैमोना फोरमायनानै गालांदोंमोननो दि जोङो मोसौखौहाय थुखैखांनानै जों फोथारावहाय हेंगारना दोनहैबाथाय बा मुफुरफोरा मोसौखौ जाहाथे अरफैया आरो गिनानै थांथो होननानै जोङो बे फुथाखौ फोननाय जायो आरोना नोंथां औ बेनि ओमफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै फागा गोदान होनानै दुब्लियाव हेंगारना फैनानै जोङो बे हानानै लानाय गोबां ओ मुवा बेसादफोरखौहाय न'वाव लाना फैनाय जायो आरोना नों थां बेखौ लानानै फैनानैहाय जोङो ओ न'नि उखुमाव सारनाय जायो आरोना नोंथां
औ
औ सारनानैहाय जोङो बे हानानै माला सुना लानाय फान थाव हालदै दिग्लि लिथि बिलाइ बेफोरखौहाय जोङो गलि न' एबा इसिं न'वावहाय जोङो थेब होननाय जायो आरोना नोंथां औ बिनिफ्रायहाय जोङो बैसागुनि से खालारावहाय ओ फुङावनो न'फोरखौ मोजाङै फोसाबना लानानै जोङो ओ न'नि मन्दिरावहाय आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमो आरो ना नों थां आलारि बाथि धुब धुना बायदि सावनानै बिनिफ्राय जोङो औ आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमखांनानैहाय जोंनि न'खरनि आइ आफा ओ आबै आबौ दादा मादै बेफोरखौ बिसोरखौहाय जोङो ओ खुलुमो आरोना नोंथां खुलुमनानै जों बिसोरनिफ्राय ओ बोर लायो आरोना नोंथां बेनिफ्राय जों न'खरनि सुबुंफोरखौहाय खुलुमखांनानै जोंनि ओ गामिनि ओ गेदेमा सुबुंफोर खौबो खुलुम हैैयो आरो ना‌ नों थां औ बिनि उनाव नै थि ओ सानखालि जों गासै बो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेनथ' आगै आब' बि गासिबो जमा लोगो नांनानै जोङो बैसागु ओ मोसानो ओंखारो आरो ना नों थां बेवहाय जोङो बर'नि गाननाय जे द ख'ना थावसि आरन नाय फास्रा बेफोरदि लानानै थाङो आरो ना लानानै थांनानै जों खाम सिफुं सेरजा जथाजों गाजा गोमजायै ओ न'खर न'खर ओ मोसाहैयो आरोना नों थां बे न'खर न'खर मोसा हैनायावहाय जोंनो‌ ओ गामिनि न'खराव मोसाहैनायाव जा अनसुंथाइ हरो माइरं रां रु पा जोङो बेफोरखौहाय जमा दोनथुम फैयो आरोना नों थां मोसानानै लाना फैनानै बेनि ओमफ्रायहाय जोङो बैसागुनि जोबथा खालारावहाय लावखार जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंङो रायलायना औ गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाथों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आरो जोबोर जोबोर साबायखर नोंथांनिसिम आं आं मिथिनो मोनि गोबां खोथा मोनथि नानै मोनबाय बेनि थाखाय नोंथां निसिमबो
नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां दे
औ दे